हेल' हेल'
हेल' औ नोंथां
हेल' सानजौफुनि गोजोन हामलामनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामगलायनाय हरबाय
अ ओंखाम जाबाय नोंथाङा
आं जाबाय नोंथां नोंथाङा जाबायानो जायाखै
आंबो जाबाय नोंथां जाबाय जाबाय औ नों मा खालामदों नोंथां दालाय मा खालामदों नोंथाङा
आं दा ओंखाम जाखांना ओरैनो जिरायनानै दं
अ आंबो ओंखाम जाखांना नै जिरायनानै दं दखान दखानाव थायो नालाय दखानाव दं नोंथां आङो दा
औ नोंथां बिदिब्ला मोजाङानो बिनिफ्राय नोंथाङा मा माजों ओंखाम जाखो बिदिब्ला दिनै
अ बेथ' दालि आलु बेनोसै दालि आलु नोंथाङालाय मादो जाखो नोंथाङा मादो जाखो
आंनियाबो अ मैथा आरो दालि
अ
बिनिफ्राय आरो बे ओमफ्राय सयाबिन आलु बुट भाजा मा बुट माने बुट दालि फाजा
अ मोजाङानो होमबा नोंथां थिगानो दों
बेनिफ्राय दिनै आं नोंथांजों एसे मोजाङै रायलायगोन होननानै सानदों नोंथाङा नोंथाङा आंनो सम होनो हागोनना एसे
हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ औ नोंथां बेनिफ्राय जों जों एसे आबादफोरनि सोमोनदै रायलायगोन आरो माने बे जायखिजाया नरमेल आबाद नङा माने फिथाइ सामथायाइनि आबादनि सोमोनदै रायलायगोन होननानै सानदों
अ जागोन नोंथां जागोन जागोन
जों थालिरनि आबादनि सोमोनदै रायलायगोन एसे
अ जागोन नोंथां जागोन जागोन दे
नोंथाङा थालिर जानानै माबायदि मोनो
थालिदखौथ' जानानै जोबोद मोजां मोनो थालिदा
औ
किसुमान एनारजि मोनो थालिद जानानै
नंगौ नोंथां मेगनेसियाम थायोनो आं खोनादों औ मेग्नेसियाम औ
ओम दा अ ओम
औ नोंथां आरो फाइबार जोबद मोजां फाइबार मोननो हायो
नोंगो नोंगो
ओमफ्राय थालिर आबादनि सोमोनदै जों रायजलायनोसै दा माबायदि खालामो माने थालिर नंगौ नोंथां माने थालिर ओ थालिरखौथ' अ बिदि जायखिजायाबो गायनाय जायो माने न'निया
नंगौ नंगो नंगौ उम नंगौ नंगौ नंगौ
ओ फुरा माबानानै बानायो ओ आबाद जाय आबाद मावो फुरा मोनसे हायाव हानि दब्लायाव लाइन लाइन गायनाय जायोना नंगौना नोंथां लाइन लाइन गायनाय जायो थालेर बिफांखौ गायनानै बिनिफ्राय साफा खालामबाय थानांगौ जायो गेजेर गेजेराव
नोंगो नोंगो नोंगो उम
जेब्लासिम बिथाइ थाया बेबायदिनो आलो लाबाय थानांगौ जायो
ओम ओम
बेनिफ्राय आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ थालिर जा बिफाङा गासै माने थाहनायनि उनाव उनाव बे गासै गासैयावनो जाखायो माने गासै गासै थाइब हाथाय बे गैखाला माने थैखाबाय आरो माने गासै नंगौ नोंथां माने गासै जोबनायनि उनाव इउनाव आरो बे बिफांनिफ्राय आरो बिथाइ फैफिना आरो माने गासै जिउआव फांसे थालिर बिफाङा बिनि जिउ मोनसेयाव दांसे बिथय होनानै ओरै थैलांनो हमो आरो बेबायदिनो आरो बिनि रोदानि ओफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन फिसा फिसा थालिर बिफां रज'यो
ओम नंगौ नंगौ नंगौ दे दे आरो बे थालिर थालिर बिफांदोंबो आरो ओ थैखानाय थैनाय थैया थजाबा बेखौनो दाननानै खारै खालामनो हायो नोंथां खारै
नंगौ नोंथां माने जों बुंनो थाङोब्ला थालिर बिफांनि जेसेबां।
ओम
माबा दं अंग दं माने बेफोरखौ जों गासिखौबो बाहायनाय जायो जेबो गारनायानो जाया
दे दे
रोदानि बाहागो जेरै मुरा होननानै बुङो बे बाहागोखौ आरो बिनि बे जो माबामोन बिनि बडि फुरा ओ
खार दै बानायाव बाहायनाय जायो।
खारदै अ खारदै उम उम नंगा नंगौ नंगौ खारदै
फोराननानै जों माबा खालामो बेखौ मा बुङो
उम उम माने फोराननो फो उम सान्दुंआव फोरानो उम।
सानदुं आव फोरान जों बेखौ अ नंगौ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनाबाय खानाबाय।
अ माने जों बेखौ सान्दुंआव फोराननानै सावना। सावनायनि उनाव बिनि जेसेबां माबा फैयो मा बुङो। हांगार औ नंगौ नोंथां हांगार बेसिबां हांगार फै बे हांगारखौ जों बुथुमनानै गायनानै सर'योब्ला बेनो खारदै जायो। नंगौ नोंथां?
अ अ नंगो नोंगो नोंगो इनो खारै जायो।
बे खारदैखौनो जों दिनै मैगङाव बाहायनानै जाबाय दिनै।
उम नोंगो नोंगो दालिफोरावबो माबा गोथाव जायो। आरो नोंथां
मोजां दालि नङाब्ला ओइ हा सबाइ होननानैसो बुंनाय जायो।
अ सबाइ उम सबाइ दालि सबाइ दालियाव दालि खारै सबाइ खारै होनानै
अ गोथाव रौ औ। बेथ' जाबाय बिनि बिलाइखौबो जों बाहायनाय जेरै
अ अ उम उम नोंगो।
जों ओ मदायबावब्ला फुजाफोर आरो जों माबाफोर जायोब्ला। जेरै थाइजौ थाइजौ खायजि खालामनानै नङाबा थैफोर जायोब्ला
उम उम उम।
अ खोनादों ना नोंथां?
हेल' अ अ खोनाबाय खोनाबाय दे नोंथां खोनाबाय।
बुंफिननाय नोंथां खोना दहयनिखौ खोनादिया नोंथां।
अ बिदिनो अ माने जों बिदिनो आरो माने बुटफोर जायोब्ला बेदरफोरजो नों बेफोरफोरखो माने थालिर बिलाइखो लानानै जानाय जायो नंगौ ना नोंथां?
उम नोंगौ नोंगो नोंगो।
बेबायदिनो जों बिथाइखौथ' जाखायो आरो बिदि बिबारखौबो जानाय जायो नंगौ ना नोंथां? मैगं खालामनाय जायो आरो बिनि बिफांखौबो फिसा फुलि बेखौबो जायो। थालिर फस्ला होननानै नंगौना‌ नोंथां?
नोंगौ नोंगो फस्लाबो जानो हायो। नोंगो नोंगो नोंगो।
फस्लाखौबो जायो। बिनिफ्राय आरो बिनि दना जाय बिगुर होननानै बुङो, दना। बे दन जों ओंखाम जानायाव बाहायनाय जायो।
उ बाहायो नोंगो नोंगो बाहायो।
गाससिबो जायगायावनो बाहायनाय जायो माने बिनि वेस्ट बेसादानो गैया माने बुंनो थाङोब्ला नंगौना नोंथां? उम आरो माने ब अ माने जोबोर हेफाजाब होगिरि बिफां होननानै बुंनांगोन जों।
न'आव फुरा माने हेफाजाबल' होयो बि माने गावजों होननाय बायदि आरोना माने बेबायदि आरो जेरै मानसिफोरा मेथाइआव लिरो आं आंनि गासिखौबो नोंनो होजोब्बाय
अ
थालिर बिफाङा मानसिनो मानसिनो गासैखौबो माने लाखिया
मा होनदो नोंथां
माने बे गावनि गावखौनो माने गुबुननो होजोबखानाय बायदि आरो माने
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
आरो जेराव जों बेखौ जों जानायाव बाहाया अब्ला बेखौ दाननानै गारना दोनो अब्लाबो बेनिफ्राय आरो हासारसो नंगौ नोंथां
अर्गेनिक हासार जेब्ला बानायो
उ नंगौ नंगौ
आरो नोंथा खानस्रिनि हासार मिथियोना खानस्रिनि हासार
खानस्रि मा हासार नोंथां
हासार
नोंथांनि आवाजखौ मोजांहै खोनायाखै र' नोंथां
औ नोंथां माने सानस्रिनि हासार सानस्रिनि हासार
औ सानस्रि सानस्रि हासार
औ
सानस्रि माने सानस्रि माने मा सानस्रि खानस्रि ना हानस्रि
खानस्रि बै माबाया हा
ओइ एम्फौआ एम्फौखौ होनदों ना नोंथाङा
खानस्रि अ खानस्रि एम्फौ खानस्रि होननानै बुङो
उ मिथिबाय नोंथां
अ बिनि हासार जे बानायो बेखौ मिथियोना नोंथाङा
अ बेखौथ' आंथ' मिथिला नोंथाङा मोजाङै फोरमायना होदो होनबा नोंथां बेनि बागै
औ नोंथां माने बे खानस्रिजों हासार बानायनाय जायो मोनसे जेराव जों अ जेराव जों थालिर बिफांनि बिफांखौ माने थालिरनि बेबो फिसा फिसा दाननानै मोनसे हाखर बायदि एसे बानायनाय जायो फिसा दाननानै जों थालिरनि दना नङाबा थालिर बिफां बि दाननानै जमा खालामनानै बेयाव खानस्रि एंगारनानै होनाय जायो मिथिबाय खानस्रि एंगारनानै होयो बेनिफ्राय खानस्रिया बिखौ जानानै माने थालिरनि बे जा बिलाइ दं माने बिलाइ नङा जा बिफां दं माने थालिरनि बे बिफांखौ जानानै योब्ला बिनो हासार जायो माने जायखौ जों खानस्रि हासार होननानै बुंनाय जायो बेयाव जों एसे गबरबो मिलायनाय जायो
अ गबर अ नंगौ नंगौ
मिलायनानै माने बे मोनसे अर्गेनिक हासार जायो आरो माने खानस्रि
अ
फुरा एफेक्टिभ हासार होननानै बुंनाय जायो आरो माने जोबोर माने जल्दि जलदि देरो आरो
अ बे माबाफोरा माने इनि हासार होनाबाथाय माने आबादाव होनाबाथाय मोजां फिथाइ मोननो थाङो आरो। मोजां फिननाय मोजां माबानाय मोननो थाङो मोननो हायो। ओंथारबायबा नाबानो होनबा ना नोंथां? आं मिथियामोन नोंथां। खालामफेरनायबो जायाखैनो जै जायामोन ना नोंथां? तिनिसो दिनैसो मिथिबाय आरो नोंथां नोंथांनि बुजानाय हानायाव दिनैसो बुजि मोनबाय आं नोंथां। बुजि मोनो आरो मिथियामोन मिथिना मोनदों नोंथां।
अ नोंथां बेबायदिनो माने बेखौ मा बुङो? आंबो गावबो खालामना मोनाखै नाथाय आं फरायनानै मोनो बेबायदि आरो बिदि खालामनाय नुदों नुनाया नाथाय
अ
माने नुदोंब्लाबो माने मोजाङै फिलि खालामनायखौ नुवाखै।
अ उम उम उम उम उम
माला माने सासे मानसिया बे हासारखौ बानायगासिनो मोनो।
अ उम
साननै सानथामबो लाया माने खमसे खम से दानफोरथ' लागोन।
अ स दान से दानाव क्लियार कमप्लिट जायो आरो बे हाजारा नोंथां।
अ जानो हागौ माने बे बे माने से दाननि गेजेराव आं सानसेफोर थांनानै नायहैबाय आरो। बेबायादि नुदों। बो बेबायदि नुबाय थ माने गासैबो बिदिन थाबरखौ माने प्रसेस एसे मोजाङै नुदों आरो बेनो आरो।
नोंथांनि आवाजखौ थाथ' थुथ' खोनानायमोन खोनादों नोंथां। अलप नेट थानाय जायगायाव थां नोंथाङा।
दा दा मोजाङै खोनादोंदा नोंथां?
अ दे औ खोनाबाय दे दे खोनाबाय खोनादों खोनादोंमोन नोंथाङा होनफिननो हागोन नामा नोंथाङा? जायनि दा थाबाव थाबथाव खोनादोंमोन।
आं बेबायदि गासैयावनो नुजोबाखै आरो माने। सिरियेलि माने ओ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम माबायदि खालामजोबो बेखौ? जयाखै
अ फरायना मोनदों नों
फरायना मोनदों नाथाय आं बिदि खालामनायाव